ओं हेलौ
खोनादोंना अ
औ खोनादों औ
अ उम दे बिदिब्ला
दे बिदिब्ला औ
बिनि अ बिनिखायनो जोङो दिनै बेनि सोमोन्दैनो एसे राय
औ औ औ जेब्ला जोङो नायगोन जोंनि बर' समासाव गोबां सिगांनिफ्रायनो बि दि ना हमबोनाय बे हुदाया दङ जोंनि खाथि खालाव गोबां बिबिदिनो दैमा बा दंग बा दुब्लिफोरावबो बिबिदिनो लैहोर लैहोर जोंनि समाजाव थानाय सुबुंफोरा बर'फोरा थांनानै बिबिदि ना हमहैनाय हुदाया दङ। आरो गोबां बिबिदिनो गोदो नायोब्ला गोबां जोंनि दैमाफोराव गोबां नाफोरखौ मोननो हायोमोन। ओरैैनो थांनानै आखाइदोंबो हमनो हानाय बिबि दि नाफोरा गोबां दङमोन। नाथाय दोनै दोनै नायो ब्ला सिगां गोदोनिदों, दोनैदों रुजायोब्ला दोनै एसे खम जाबाय नाया थेवबो दोनै जोंनि दैमा फोराव मोननो हायो, बा दुब्लि फोराव मोननो हायो आरो बेयाव गुबुन गुबुन - रोखोमनि नाफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय नास्राय ना बोथिया ना फिथिख्रि ना मावगुर बेफोरबायदि नाफोरखौ मोननो हायो। दा बिफोरखौ हमनो थाखाय जोंनि बर' समाजाव गुबुन गुबुन रोखोमै ओ बेबस्थाफोरा दङ जेरैहाय सोरबा सोरबा ओ दैमायाव जें होनानै दोनो जेराव ना खोम मोनथावना बेयाव जें खौ होनानै दोननो आरो सोरबा सोरबा जाल सानायनि गेजेरजों जों आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बोरसिफोरजोंबो हमनाय जोङो नुनो मोनो गथ' गथ'फोर खौ गोबां गथ'फोरा बिब्दिनो बोरसिजों हमनाय बिबायदि हुदाया दङ दोनैबो दङ आरो नों थाङा बिनि सायाव ओ बुंजागोन नाखौ खौ माबोरै हमो आरो औ बिदिनो मा मा आइजें फोरखौ बाहायनाय जायो ना ना हमनायाव नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ ओ थारैनो नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो थारैनो सैथो ओ नोंगौ जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोग्रा आरो दासिमबो हमो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय गोदो नाफ्रा बांसिनमोन दायो ओ मोननो बांला नोंगौ दाबो ओ बा खम जालांबाय नाथायब्ला जागा जागा दासिमबो मोनो ओ ना हमनो थाखाय ओ गोदो जेरै बिदिनो जेखाइ
खाइ, खबाइ खादा फल सेन खखा बेफोर बायदिखौ बाहायोमोन दाबो बेफोरखौनो बाहायो बांसिन ना हमनायनि थाखाय आरो गोदोनि समाव जे ओ बारा गै
दायो बांसिन बिबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेफोरा ओंखारबाय जेरै फासि जे आरो बे सारिथिंयिया जे आरो लोगोसे बे ना सारग्रा जे बेफोरजोंबो दायो नाफोरखौ हमनानै जायो आरो जेखायजोंहा गोदो बर'आयजो फ्रा जेरै ना गुरनानै जायोम दासिमबो जोंनि बर' आइजोफ्रा बे ना गुरनाय हुदाया दंङ ओ नाथायब्ला खमायलांदोंसै ओ टाउन सहरनि मानसिफ्राथ बेबायदि ना हमनाया गैलाखोनो बुंजायो नाथाय गामिफ्राव दायो दासिमबो दंङ। ओ बेबायदिनो दायोथ दैलां बोथ थोर दैलां बोथोराव बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो दुब्लिफोराव जेखाइ खबाइ लानानै थांङो बेयाव ना गुरो आरो लोगोसे बेयावहा खांख्राइ जिथिया अखा हाजेनो बे समाव खांख्राइ हमनानै ओ बे बायदि दिनो लाबोयो आरो बेजों लोगोस से सिंखावरि गांजेमा आरो बेबायदिनो ओ माखासे जाजानाय एम्फौफोर जेरै लान्जाय गोलाव बेफोरखो जोंनि बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोयो आरो दासिमबो गामिफ्राव थानाय आयजोफ्रा हमो आरो जानो मोजां मोनो आरो बिनि अनगायै दैसाफ्रावबो बेबायदिनो जेफोर सारनानै जायो ओ आरो बिनि अनगायैबो बे जेरै ना हमनायाव बाहायनाय ओ मुवाफोर जेरै खदाल ओ ओ दाबोर, गामला बे बालथिं आरो बेनि अनगायै सेरलि सेरलिया जादों रोखोमसे मा होनो ओम गन गोलाव होनानै बेयावहा थिं गोबायफोरखो बि खाथाबनानै ओ बनायनाय बि दों माने गंनानै सारनो गोनां जाया मास एसे इजि जायो गंसंनानैनो बेखौ सारनो हायो बेखौ खौ जोंङो दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो ना हमनानै जायो उम आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो ओ गोसो
गोसोब्ला बुंनो हागोन बे ना हमनायनि सोमोन्दै औ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोर खौ बुंलांबाय जिफोरखौ दिनैसिम बाहायनाय जायो। आरो माबायदिहै ना फो नाखौ हमनाय जायो नोंथाङा ओ नोंथांनि जि बुंनाय बाथ्रा बे फोर सैथो बाथ्रा दिनैसिम उम सोलिबाय थादों बे हुदाया जि हुदाया दङमोन गोदो बे हुदायानो दिनैसिम दङ आरो बिब्दिनो जोंनि नि समाजाव मा बायदि मोजां मोजां
औ
स जादों ना हमनायनि गेजेरजोंबो गोब गोबाङानो बे नखर सनो थाखाय नो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावदों जों नुनो मोनदों सालायनाय जानायखौ जोङो नुदों बे ना हमनाय जि ओ हुदा बियो मोनसे जोंनि समाजाव बियो दिनैसि सिम दङ आरो बियो जाबाय थागोन दा आङो बेखौसो बु बुंनो सान्दों जोंनि जायगाफोराव ना फोरा गोबां दिनैनि दिनाव गोबां बिबायदि मोनना हाला बिनि गोबां जाहोनफोर दङ मानो थाखाय मोननो हाला बा ओ बिनि जि जाहोनफोर बेखौ आङो मोननैसो बुंनो सानबाय जोंहा जालफोरल सारनानै बा बिखौ लैथो दैमाफोरखौ थेनानैल हमनाय जाया नाथाय गोबां समावनो जि दोनैनि दिनाव सादारनहै सट होनानैबो हमना हानाय जाबाय जेराव सर्टखो कारेन्ट सर्ट होनानै बेयाव गोबां ना फिसा फिसाफोरानो थैलाङो बिनि थाखाय जिबायदिहै ना थानो नांगौ दैमाफोराव बिबायदि गैयि जालांनो हमनायखौ हमदोंस है जोंनि दैमा फोराव बिनिखायनो गोदोनि बायदि दिनैनि दिनाव एसेबांबो मोननो हाला जोंनि दैमा फोराव जिबायदि ना थायोमोन बिबिदि नाया ओ थालिया दा नोंथांनियावसो आङो मोननैसो सोंनो सानबाय जोंनि जायगाफोराव मा मा नाखौ मोननाय जायो ओरैनो सरासनस्रायै नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो
औ-औ बुंनो हागोन नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो थारैनो सैथो ओ आरो दायो जि थु नोंथाङा सोंबाय जोंनियाव मा मा ना मोनो होनना बुङोब्ला ओम मोनबाय था जेनेबा कमन हिसाबै
मोनबाय थादो जेन बा कमन हिसाबैथ हेलौ
नखरावनो ओ जायफ्रा हा दोङो बिसोरो हाखर जावनानै फुख्रि बनायनानै बेयाव गावबा गाव फुख्रियावहा ना हगारो बेयाव बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ होनाय जायो जेरै सिलभार ओ रौ ना ग्रास ग्रास गाब सोरबाया माव सोरबाया बेबायदिनो लकेल ना जैफोर ओ दैसा दंगफ्राव मोनो बेफोरखौबो माने फुवान लाबोनानै हगारना होयो जेरै नास्राय ना बोथिया बेफोरखौबो बेफोर माने ओ दायोथ नाफोरखौ नंगौ दंगफ्रावथ दैसाफ्राव बारा मोननो
बारा मोननो थांला बेनिखायनो नआव फिनानै जानायाबो माने मोनसे मोजां ओ राहा लामा होननानै आं सानो आरो औ औ नंगौ ओ जायनि थाखाय जेनेबा जोङो जानो लुुगैब्ला जोङो ननि फख्रियाव हाबब्रबनानै जोङो बेबायदिनो बोखांनानै जानो हा
ओम आरो नों
ओम आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननिथिं दायो माब्रै बा मा मा नाफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथाङा माबे माबे नाखौ जानो मोजां मोनो बेफोरखौ थाङा जि बाथ्राफोर खौ बुंलांबाय ओ बियो सैथो औ बाथ्रा दैमाफोराव एसेग्राब बो जिबायदि नाफोरखौ मोननो नांगौ जेरैहाय सान दा सिलभार बा बायदि बायदि नाफोरखौ जोङो बे दैमा बा दुब्लिफोराव बि बिदि दि मोननाय जाया बिनिखायनो गावबा गाव नआवनो जायफोरा जाग दङ बिथांमोना बि बिदि दिनो फुख्रिफोरखौ बानायनानै लानाय जादों आरो बे फ ख्रियाव गाव सोरनि जि मोजां मोननाय ना फोरखौ एगारनाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फेदेरनानै नखर खौ सु सलायनो हानाय जोङो जोंनि समाजफोराव बेबायदि गोबां नुनो मोनदों दा बिनि गेजेरजोंनो बिखौ फाननानै बिथांमोना गावनि गथ गथायाइखौ स्कुलाव फोरि होनाय आरो नखराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेखौ फानना
औ
बिथांमोना सोलिनो हानाय जानायखौ नुनो मोनदों दा जोंनि जोंनि जायगाफोराव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां बिब्दिनो नोंथाङा जिफोरखौ बुंलांबाय बेफोर एखे रोखोमनि ना खौनो मोनना हायो सान्दा औ जिल बार मावगुर बायदि बायदि जिबफोरा‌ फख्रियाव फिसि जानाय ना आरो खौनो गोबां मानसिफोरा सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो जोंनियाव बांसिनैनो थान्दा सिलभार बा उनास रै ना बोथिया बिफोरखौ बांसिनै जोंनि हाथाइ बाजार फोराव मोननो हायो आरो मानसि गोबां सुबुंफोरा बेखौनो मोजां मोनो आरो बेखौनो हाथायाव बायनो थाखाय थाङो दा जोङो सावरायबाय बे नानि सोमोन्दै दा नोंथां दों सावरायनानै जो बोर मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां मिन्थिनो हाबाय नानि सोमोन्दै जोंनि जायगायाव माबायदि सोलिदों दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा जोबथा?
ओं आं बेखौनो बुंनो हास्थायोदि जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन जि दायो ना नाफोर खम जानायनि जाहोनफोरखौ जेरै कारेन्ट सर्ट होनाय बा बेटारिफोरजों सर्ट होनाय जोङो इयुनसिमहालागि बे नाफोरखौ जुदि फोजोबस्रांनो ओ हास्थायाब्ला लाखिथायनो हास्थायोब्ला जोङो बेफोर हुदाफोरखौ गारनो नांगोन जो जेरै सिगाङावहा बेबायदिनो एसे एनै गुरनानै जायोमोन हमनानै जायोमोन बेफोरबायदिनो जोङो हमनानै जानो नांगोन खोनसेयावनो जोङो गोरलै गोर फोजोबस्रांङोब्ला
गोरलाम फोजोबस्राङोब्ला जोंनि इयुननि थाखाय बे नाया थारैनो जोबस्रांगोन औ आं बिसांखौनो बुङो बिदिब्ला जोङो दिनै जि नानि सोमोन्दै सावरायबाय जों बिसेयावनो दोननानै जोबथबाय। औ दे हामबायसै।